औ
अ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलानायखौ नोंथांसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो ओ दिनैनि बे औ
दा-दायो। दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दङबा।
आङोथ' दङ नै दा दसे लामा लामा थाबायगासिनो माखासे बारहावा जागासिनो जाहाथे ओ जों जोन मोनो बा थाजिम मोनो बे नि थाखाय आङो लामा लामा दसे ओरैनो थाबायग्लांगासि नो दङ।
औ खोब मोजां हाबा मोनसे सम सम थाबायमारनांगौ। होमबा देहाया मोजाङै मोजां थायो जेखियानो जाया मानो आं नोंथांनाव फन हरनायनि मोनसे गुबै जाहोन दङमोन। बे जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथां जों फंनैसो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा फ्रियैनो दङब्ला सावरायनो हागोन ना?
औ बेथ' बो जोबोद मोजां आं थ' दा ओरैनो दङ नालाय लामा लामा थाबायग्लांगासिनो नोंथांजों माखासे आयदानि सायाव जुदि नोंथां बुंनाय बायदि आयदानि सायाव रायज्लायनो हायोब्ला बा रायज्लायलांनो मोनोबा आंनि थाबायनायाबो माखासे आंनि थाबायग्लांनाया बो एसे हेफाजाब मोनगोन होननानैसो आं दा सानगासिनो दङ नोंथाङा ओरैनो मा मानि आयदाया मा आयदायाव सावरायनो सानदों।
ओ आयदाया जाहैबाय सोदोब गेब्रेंनाय अदेबानि जोंहा बुहुमाव मुलुगनां गेब्रेंनायखौ एबा गुबुंनायखौ जोङो मोनब्रै रोखोमनि मोनो। बेनि गेजेरावबो सोदोब सोदोब गेब्रेंनाया मोनसे ओ जेरैहाय जों बुंनो हायो गोबां ओ सोदोब फोर गोसा गोसायै सोदोब बाहायनायनि गेजेरजों जों गोबां माने सोदोब गेब्रेंनायफोरखौ नुनो मोनो बेखायनो जोंनि आथिखालाव सुबुंफोरनि जा खोनानाय गोहो बेफोरो गोबां खमनिफ्राय खम जालांगासिनो अ दा नोंथांनि नुनायाव ओ आथिखालाव माबायदि माबायदि सोदोब गेब्रेंनाय सोलिगासिनो दङ। बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
थ' जोबोर मोजांनि ओ बाथ्रा बा मोनसे जोबोर मोजां आयदा। जायखौनाखि जोङो सावरायनांगौ सावरायनायजों लोगोसे जोङो बेफोरनि ओ गुबुंले जानायनि फ्राय माबोरै रैखा खालामनो हायो बेफोरखौबो जोङो सावरायनांगोन। नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ
होमब्ला ओ जों आं बुंनो सानोदि सो सोदोब गुबुंनाय बा सोदोब गुबुंले जानाय होननाय लोगो लोगोनो जोङो बांसिनानो दावराव दावसिखौ जोङो बुजिनानै लानो हायो नङा
औ औ औ
दिनै सोदोब गुबुंले जानाय होनोब्ला माखासे ओरैबायदि सम सफैबाय नै आथिखालनि मुगायाव गारि मथर गाबनाय बा बायदि रोखोमनि ओ खार खारखाना बा बायदि रोखोमनि ओ ओ बिरखं बा बायदि रोखोमनि मा होनो ओ गारि गुरि गानि ओ साउन्ड बा बेफोरनि ओ सोदोब बेफोरजों जोंनि जेखिनि सोदोब बेफोरो गुबुंले जानो हमबोगासि नों दङ ज मानो होनोब्ला जों दिनै आम मोनसे सोदोब खोनासंनो थाखाय जुदि मोनसे सोदोब जुदि मोजाङै खोनासंनोब्लाा जों मोदजां खोनासंनांगौ जायो मानो होनबा खाथियाव जुदि ओ उम माखासे ओरैबायदि सोदोब गुबुंले जुदि जागासि नो दंबा बा ओ सोरबा मेथाइ दामदों सोरबा मेथाइ रोजाबदों सोरबा जुदि ओ गोसा गोसायैहाय होख्रावगासिनो बैफोरनि गेजेराव जोङो बिराद मोजाङै खोनासंनांगौ जायो। आरो लोगोसेयैनो जों, औ । जों बुंनो हायोदि खारखानाजों माबोरैहाय सोदोब गुबुंले जानो हायो होननानै जुदि सोङोबा जों दिनै कारखानायाव जुदि जोङो थायोब्ला बा कारखाना खाथियाव जुदि थायोब्ला बा खाना खानानि न'खरनि सुबुंफ्रा जुदि बुङोब्ला दिनै बैफोराव ओ सालायनाय माखासे गिदिर गिदिर मेसिन गिदिर गिदिर मुवा बेसाद बा गिदिर गिदिर बेफोर बायदिनो खारकारखानानि बानायग्रा गिदिर गिदिर आगजु बा बायदि रोखोमनि बैफोरनिफ्राय जि साउन फैयो बा जि सोदोब फैयो बैफोरो खाथिनि खाथि खालानि ओ सुबुं माहारिखौ माने खोनासंनायाव बा खोनासंनायाव जोबोद खैफोद खालामो। बेनिफ्राय औ । जों बुंनो सानो बे बिनि अनगायैबो जों गारि मथर बुंनो सानोबा दिनै गामि गामि ओनसोलनिफ्राय लानानै दिनै टाउन सहर बैफोर बायदि जायगायावहाय जोङो माखासे ओ गारिनि दामनाय गारिनि हर्न होनाय, बैफोर बायदि बाथ्राखौ जोङो बैफोर बायदि सोदोब निफ्राय जोङो सोदोब गुबुंले जानायखौ नुयो नङा होमब्ला नोंथां? थारैनो उम, जोङो बिराद साननो गोनां बाथ्रा जे जोंनियाव सोदोब गुबुंलेया गोदोनिफ्रायनो बांबोगासिनो आरो गोदोनि बाथ्रा जुदि बुङोब्ला जोङो। गोदो बांसिन दाउसिन दाउला बा बायदि रोखोमनि जिब जुनारनि गाबनायखौ खोनासंनो मोनोमोन बै समावहाय सोदोब गुबुंले जानाय खौनो जों नुनो थाङामोन नङा होमबा नोंथा? नोंथां थारैनो नै बे समावहाय जोङो ओ बांसिन बुंनो सानोबा दिनैनि दिनावहाय बायदि रोखोमनि मेथाइ दामग्रा बक्स बा माइक बैफोर बायदि ओंखारनानै जों ओ सोदोबखौ गुबुंले खालामनायाव हेफाजाब होदों होननानै आं सानो आरो। दा दिनैहाय जुदि जोङो दिनैहाय जुदि जोङो ओ सोदोब गेब्रेनायखौ जुदि खम खालामनोब्ला जोङो गारि गारि मथराथ' सोलिखागोन थेवबो बैफोरनिफ्राय माखासे ओं खारनाय जि हर्न बा साउन्ड बा ओ पेम्पा बेफोरखौ एसे बन्द' खालामनांगोन दामनायखौ। आरो ओ बक्स मेथाइ दामग्रा बक्सफोरनि खेथ्रआव जुदि जों बुंनो थाङोब्ला बिसोर दामनायफोरखौ लासै लासै दामनांगोन आरो। खाथि खानायाव कारखाना कारखानानि बे जिखिनि ओ। मिसिन बैफोरनि ओ, सालायनायखौ एसेबाबो खम खालामनांगोन होमब्लाना जोङो सोदोब गुबुंले जानाया एसेबाबो खम जागोन होननानै आं नुहुरो। दा गोदोनि मुगायाव सोदोब गुबुंले जानायखौ जों खम मानो नुयोमोन होनोब्ला बैफोरबायदि मुवा बेसादा बा मेथाइ दामग्रा बा खारखानानि मेसिन बैफोरबायदि ओ बेसाद फोरा बै समाव ओंखाराखैमोन होननानै आं मिथियो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ नंगौ
दा नोंथाङा बुंदो जे बैफोरनिफ्राय जों माबोरैहाय रैखा मोननो हागोन?
औ जों बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गिबियावनो सोरखारा गोबां नारसिननांगोन अदेबानि बेनि थाखाय माव बादा एबा एवारनेस जोंनो हगारनानै होनांगोन आरो जेरै जोंङो बुंनो थाङोब्ला अब्ला जों दिनै गामि एरियायावबो गामि खाथि खाथि एबा मानसि थानाय एबा मानसि सुबु सुबुं अनजिमा थानाय जायगायावबो जों दिनै गोबां ओ दारिमिन एबा खल कारखानाखौ जों मोननो हायो जेरै जोङो गुवाहाटि बायदि सोहोराव जोंङो नायोब्ला आथिखालाव गोबां सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे जायगा जानानै फैबाय नाथाय बेफोर सोहोरफ्रावबो मानसि थानाय जायगायावबो जोंङो गोबां दारिमिनारि नुनो मोनो बेफोर दारिमिनाव बाहायनाय मेसिनफोरा गोबां सोदोब सोमजिहोयो बेफोर दारिमिनखौ एबा इन्डास्ट्रिफोरखौ जोङो मानसि एबा सुबुं अनजिमा गैयै जायगा फोराव जेरै जों लांनो हानांगोन अब्ला थारैनो माने सोदोब गेब्रेंनाया जादोंब्लाबो जोंनि सुबुं माहारिनाव जेबो माने खैफोद लाबोनाय नङा । मानोना जुदि जोङो गोबां गोबां अनजिमानि ओ गोबां अनजिमानि सोदोबफोर सोमजिनाय एबा दावराव जाबाय थानाय जायगायाव जोङो थारैनो थाबाय थायोब्ला जोंनि खोनानायनि गोहोआ गाज्रि जागो थारगोन मानोना जोङो लासै बुंना लास जोंनाव मोनसे खोमा सिङाव मोनसे फरदा थायो होननानै जों खोनानो मोनदों एबा बिगियाननि नोजोरजों जों मिथिनो मोनदों बे फदाया खनसे गावलांबाथाय मोजाङै खोनाया होननानै जों जेब्लाबो मिथियो थिग बेबायदिनो जुदि बिब्दि जायोब्ला गोबां जों खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जागोन ।
औ
ओंखायनो जोङो इन्डासट्रिफोरखौ गोजानाव दोन नांथारगोन । आरो आथिखालाव जों गामि एरियाआवबो गोबां गथ'फोरा बाइक स्कुटि कार बेफोराव साइलेन्साराव एदजस्ट लगायनाय होननाय बुङो जेराव गोबां सोदोब जायो अदेबानि बिथांमोना ओ गावखौ देखायनाय एबा गावखौ मोजां मोननाय एबा माब माबा मोनसे साननायनि थाख थाखाय बिथांमोना ओ एदजास्ट लगायनानै गोबां सोदोब दिन्थिनानै सालायलांनायखौ नुनो मोनो नाथाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा सोदोब गेब्रेंनाया थारैनो जायो जों बेफोर देखायनाय हुदाफोरखौ जोङो गारनानै मोजाङै मोजां सोलिनांगोन अब्लाना ओ सोदोब गेब्रेंनाया एसे खम बिबांनि जानो हाग गौ होननानै आं मिजिं थियो बेफोरनि अनगायैबो नोंथाङा बुंबोनाय आथिखालाव बाहायनाय गोबां सोदोब जाग्रा ओ बक्स एबा जोङो मेथाइ दामनायनि थाखाय बाहायनाय गोबां बक्सफोरा आथिखालाव गोबां साउन्ड जानानै फैयो जेरै जों डि जे बक्स गुबुन गुबुन बक्स नुनो मोनो बेफोरखौ जाहाथे साउन्ड दङ एबा गोसा सोदोब जाथारो होननानै जाहाथे होजोब नानै दामा बे बेफोर दामनायनि गेजेरजोंबो बेफोर दामबाय थानायनि गेजेरजोंबो सोदोबा थारैनो गेब्लेंगोन मानो होननानै बुङोब्ला ओ गुबुननि ओ साखाथियाव थानाय सुबुंफ्राबो बेफोरबायदि दामबाय थायोब्ला थारैनो बिफोरनि खोनानाय गोहोआबो इयुनाव खम जालांनो हागौ आरो लोगोसेयैनो जाय दामगिरि बि बिथां बेफोरबो खम जालांनो हागौ बेनि अनगायैबो जों नुन नुनो मोनो जोंहा उ-उरां जाहाज अदेबानि एर' प्लेन जेट फाइटार बेफोर बानायनाय अदेबानि आनजाद खालामनाय जायगाफ माने एसे सुबुं अनजिमा थानायनि अन गाय गुबुन गोजान एबा हाजो हाला जायगाफ्राव माने जेराव सुबुं अनजिमा थाया बेफोर जायगाफोराव बानायब्ला थारैनो मोजां जागोन होननानै आं सानो मानोना बेफोर मेसें फोरनि सोदोबाथ गोबां सोदोबा गोसायानो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ-नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ, मानो होनोब्ला जोङो जेरावनाखि सुबुं माहारि थायो बेवहाय जुदि बायदि रोखोमनि खार खारखाना लाबोयोबा बा बायदि रोखोमनि दामजु ओ बा बायदिसिना जुदि दामबाय थायोब्ला। थारैनो सोदोब गुबुंले जानाया बांबोनायनिफ्राय बांगोन बा एरलांगोन होननानै आं सानो, बैफोरखौ होबथानांगौब्ला जोङो गासिबो खारखााखाना बा बायदि रोखोमनि दामजु बा बायदि रोखोमखौ जोङो सुबुं माहारि गैयै बबेबा मोनसे जायगायावहाय जुदि दामोब्ला बा बाहायोब्ला बा खारखाखाना बहायोब्ला होमबा जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेरावहाय सुबुं सोदोब गुबुंले जानाया एसेबाबो खम जागोन होननानै आं नुहरो नोंथां । होमबा दिनैनि बे रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथसै नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।